औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय दे
औ दानिया बिदिबा जोमयं आयदायाथ ओ हाथाय बाजार जानाय आरो दा सोहोरनि हा थाय आरो गामियारि हाथाइनि फारागथिनि बारै रायज्लायजागोन नामा?
औ रायलायजागोन ।
औ बेनिफ्राय नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा हाइथाफोरनि बारै
हाथायनि बागै ना जोंना बरफ्राथ गामियाव जाखिनि थायो बिसोर माने नखराव एनैब्ला मैगं थाइगं गायोना। बेखौ। खरस जानो आन्था खायसेया खाथिनि हाथायाव फाननाय। जायो आरो खायसेया गिदिर बेफारिफ्रा माने बिनि एसे बिनि एसे बायसनानै। बिसोरो माने। गोबां हाथाय गाबसि आरो। टाउनफ्रावबो फानफैयो। बेबायदिनो आरो टाउनाव फानोब्ला मा दाम गोसा जायो बिसनियाव। खमायनोथ हाखाया जेरै बुंङो। खिन्थु गामिफ्राव फानबाथाय बयनावबो थाखानाय हिसाबै मालाबा नाङाबो जानो हायो आरो।
ओमफ्राय ओ औ। जोंनिथिंजायबो नोंथां बे। बेबायदिनो गामियावबो हाथाइ। जायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोहोराव हथाय जायो आरो माखासे जायफोर गाब। मियाव फानो। मैगं थाइगं फानो बिसोरो माखासे। आयजो। फोरा माने टाउननि हाथायफोरनिफ्रायबो बैसोरो बायसनानै लाबोयो आरो। ओमफ्राय बेनिबो गामिफोरनिफ्राय मै। मैगंफोर माखासे खांनानै बिसोर। फानहैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो। टाउननिफ्रायबो बिनो। सोलाय सोल खालामनानै माने बायस। नानै लाबोनानै फानफैयो आरो। ओमफ्राय बेफोरखौ एसे माने। बुरजा बेसेनाव फानो आरो बिसोरो। ओमफाय ओरैनो नाखि जायफोरा माने बिदि आलदा आलदा गुबुन गुबुन जायगानि हाथायफोरखौ गाया माने मोनसे गामिनि हा थायावल फानो बिस सोरो माने खमावनो होयो आरो बिसोरो औ।
आरो बे गामिनिफ्राय लांनाय मैगंफ्राथ' थाजा थाजा जेरै बुं बिदिनो दाम मोनोना सहराव
औ औ औ।
बायनानैथ' बिसोर जाखानांगोन नालाय टाउनाव थाग्राफ्रा आरो गामिनि मैगं लांबाय बिसो सोरो दोनखाया माने नुबानो लाखायो आरो नाङालासिनो थाब अ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथां ओ नोंथाङा ओ सोहोरनि नि हाथाय बाजारखौ मोजांसिन मोनो ना गामिनि हाथाय बाजारखौ मोजांसिन मोनो?
दा जोंथ' गामिनि मानसिखा नालाय जों गामिनि हााथाइखौनो मोजां मोनो। बे मैगं थाइगं बायनाय आरो गस्लाफोराबो एसे खमायबानो हायो आरो देहाफोर फोरनो औ जोंनि गामि सिंनि फोरनो नाथाय बे टाउननिखौहाय जि बुङो बिनि एकदम अवान पारसेन्ट बेबायदि मा फिफ्टि पारसेन्ट बिदिलसो खमायन खिन्थु नों जेखौ बुङो मालाबाथ' बेबायदिनो लाथारनोबो गोनां जायो आरो जेखौ नों नांथारनो फसायथार बेबादि
औ। आंबो बेबायदि नो गामिनि हाथाइफोरखौनो एसे मोजांसिन मोनो मानो होननानै बुंबा जोंङो गामियाव बिद दिनो गामिनि जायफोर आइजो फोरा‌ हाथाय बाजाराव मैगं फोर फानो बेफोर माने बांसिनानो न'नि हासार होनानै गायनाय आरो बिदिनो ओ माखासे बिदिनो मिथिंगानि फ्रायनो बुथुमनाय बेफोरबायदि जायो नङा होमबा जेनेबा दिंखिया, मानिमुनि बेफ फोरखौथ' हासार होआलासे ओरैनो खाबानो मोनो नङा होनबा ओ बेफोर खौ माने एसे फ्रेस बो मोनो आरो बिदिनो ओ हासार होयि मैगंनि थाखाय आं माने गामिनि हाथाइ बाजार खौ मोजांसिन मोनो आरो ओमफ्राय आरो गामियाव माने जोङो खम बेसेनफोराव बो मोननो हायो खम बेसेनावनो मोजां भिटामिन गोनां फ्रेस मैगं मोनो बेनिखायनो आङो गामिनि हाथाय खौ मोजांसिन मोनो आर
दा नोंसोरनिथिं मा मा बाराव हाथाय जायो गामियाव?
ओ जोंनियावथ' सब्थायाव खननै बेबायदिनो हाथाइ गिदिर खुङो जेरावनाखि ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बिदिनो ओ बायसग्रा बे फारि बेफोरो फैयो आरो माने ओ‌ ओरैनोथ' जोंनियाव ओ मंगलबार आरो सु खुरबाराव जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बे मं मंगलबार आरो सुखुरबारनि हाथाइआ माने ओरैनो सानफ्रामबोनि जानाय हाथ‌ हाथाइनिफ्राय गिदिरसिन जायो आरो बे हाथ हथाइआव माने बांसिन मोनो ओ जेनेबा दाउ, फारौ बे फोरखौबो मोननो हायो आरो बे ओ सप्तायाव बेबायदि खेबनै जायो आरो। नोंथांमोननियाव बिदि सब थायाव बिदि हाथाइ गिदिर जानायाव मा मा रोखोमनि बुस्थुफोर मोननो हायो ना गासिखौबो मोनो नोंथां?
जोंनियाव हाथाइआव बङायाव जायो समबार जायो बुधबार जायो सनिबार जायो सुक्रबार जायो। बेनिफ्राय जोंङो समबारावहाय देरसिन जायो आरो बे समबारावहाय- जोंनिया सहरनि टाउननि हारसाफ्रा सत माबा नांगौ खिनिस बिदिनो हवाफोरखौ लांजोबो आरो सेन्देल गस्ला मा नांगौ फारसिनैमोनो बे बे हाथाय फिसा फिसायाव बांद्राय बेबायदिखौ मोनो आरो गंसेफोरल बरफोर फानो बेफोरबायदि ल मोनो खिन्थु बे समबार हाथाय बाथाय बिराद गुवार जायो आरो जे जायो सोब नांगौ खिनि मोनजोबो औ औ टाउननिफ्रायनो थांनाय जाजोबो- सोरो
औ ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा ओ बे बे समबारनि हाथाइाव जे हाथाइ गिदिर जायो बे हाथायाव आ फाननाय आरो ओरैनो जेब्लानोखि माने बिदि हाथाइ गिदिर नोंनियाव ओरैनो सान नि फाननायाव मोनसे मोनै जायफोरनाखि जि दखान फोर- थायो बिसोरनि माने ओ गेजेराव अबे मोनसे हा हाथायाव माने नोंथांङा बुस्थुनि दामखौ खमसिन मोनो बे हाथाइ गिदिर- जानायाव खमाव मोनसिननाय मो नो ना बै ओ हाथाइ ओरैनो फिसा जानायाव।
बे हाथाइ गिदिरयाव जोंनिया दामसिन लायो बुधबार बारायावहाय ओरैनो गामि सेन्टाराव जायो आरो एसे फिसा। दैयावहाय बिराद मोज मोजां आरो माल बुस्थु बायनो थाखाय। ओरै सरहरनिफ्राय थांनाय हारसाफ्राबो एसे दाम खमावनो ह हगारना होयो खिन्थु बे समबार हाथायावहाय बिनि एसे खमल खमायनो हायो आरो एसे दाम जासिननो बे समबार हाथायनि
अ जोंनियावबो बेबायदिनो माने ओ सप्थायाव जा खननै हाथाइ गिदिर जायो बे हाथाइ गिदिर जानायाव जोंनियाव माने ओ माखासे बुस्थुफोरखौ खम दामाव मोनो माने खम बेसेनाव मोनो आरो माखासे बुस्थुफोरनि दामा माने ओ जोबोद बुर जा जायो आरो बिदिनो ओ बाय फानग्राफोरनियाथ बिदिनो बिसोरथ खमायनो नागेर खाया ओ बिसोरो जोबोर बुरजा बुर लायो आरो ओमफ्राय ओरैनो ओ ओरैनो जाबाय थानाय सानफ्रामबो जाबाय थानाय हाथायावथ जोंनियावबो बेबायदिनो खमायनो हायो आरो मैगं थाइगंफोराथ खमानोखा बेजों लोगोसे आरो बिदिनो गस्लाफोर माब माबाफोर ओ गाननाय जोमनायनि गस्ला सेन्देल बेफोरखौ बायबाबो माने एसे खमावनो मोनो आरो माने खमायनो हायो आरो
दा नोंथांमोन थिजोंहाय अमा बेदरनि दामा सहराव बांसिन ना बे हाथाय गामिफोरनिया बांसिन जायो
जोंनियावथ बि दि बेदरफोरनि बेलायावथ ओ सोहराव एसे बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो माने गामिफोरनियाहाय जोंनिया ओ बिदिनो एसे बुरजाबो जायो नालाय सानै साथामनि द- दखानफोरा खाथि खाथि जायो नालाय बेनिखायनो ओ आरो गोबां समावनो माने बिसोरो मिलायनानै हरो आरो एसे बारा हरनोसै एसे खम लाखिसै बेबाय दिया गोबां जानाय नुनो मोनो आरो जोंनियाव ओमफ्राय सोहोरफोराव थ बेबायदि जाया सोहोर फोरावथ एकदम दामानो औ सा फ्रामबो बारायनायखौनो नुनो मोनो औ औ बेबायदिनो
बेफोर मालाय रिगुलार जिरायबाय थाखायो नालाय। सोरलाङिखौनो नांजाया आरो ना माने लांबालां लांङाबा था।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो।
बे गामिफोरनियादि लस जागोन गिनानै खम समावनो मालाबा समाव जोबनायखौल नायो आरो ना।
औ औ औ। गामिफोरनि हाथाइफोरावथ आं गोबां बिदिनो नुदों आरो ओ माने ओ माखासे फोरनियाथ जेनेबा सानफ्रामबो फाननानै सानफ्रामबो बेजोंनो गाव गावनि नि नखरनि थाखायबो ओ बुस्थु मुवा बेसाद बायनानै लांनाय नङा होनबा बा। बेनिखायनो बिसोरो समावबो माने ओ खम दामावबाबो ओ हरो आरो बांसिनानो औ। गावसिनि ननि जानाय लोंनाय बायना लांनो थाखाय। माने फाननोल हाथोंसै बेबायदि होननानै माने खमावबाबो हरनायखौ नुनो मोनो आरो।
दा बे संख्रि संख्रिफोरखौथ बायथारनांगौ जायो ना।
औ।
संख्रि आरो माबा बायनांगौ जायो जोंना दालि
औ।
फ्रा नफ्राव गायनानै मोनजायो आरो।
औ आरो जोंनि गामिफोराव बेबायदिनो हालदैफोरखौबो माने ने टाउनफोरनि हाल फोराथ बिदि नो माबा माबि लागायदेरनाय थायो नङा होमबा औ। नाथाय जोंना गामियाव बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा माने गावसोर नआवनो सौनाय बिदि हालदैखौ औ बे बेफोरखौ फानफैयो आरो एसे एसे एसेबां गोबांथ फानफैया नाथाय एसे एसे एनै फानफैयो आरो बेफोरखौ औ औ ओमफ्राय बेफोरखौ बायनाय जायो आरो आरो बे माने बेफोरनि थाखाय माने आं गामिनि हाथायफोरनि सायाव बांसिन फोथायनाय लाखियो आरो। माने गामि आनि हाथायफोरनि मैगं थाइगंफोरा बांद्राय हासार लगायनाय जाया आरो बिदिनो एसे जे फ्रेश जायो ओमफ्राय बांद्राय थगायाना बेनिखायनो आं मोजां मोनो आरो। गामिनि हाथाइफोर नाथाय सोहोरनियाथ नोङो थालिर फिथाइफोर बायनो थांब्लाबो दायोथ थालिर फिथाइफोरखौथ औ सायाव नायनानै जेबो बायनोनो हाया नङा हब्ला नोंथां ओरैनो। सायावथ मोजां नुयो नाथाय ओ जेब्ला ला नआव लाबोनानै जानो नायो अब्ला बबेयबा सिङाव माने मोजाङै रायि सिङाव मोजाङै मोननि बेबायदि नाथाय जोंना गामियाव बिदि सानै बिगुरफोरा खुथ्रु खुद्राबाबो माने मुलि होआलासिनो मोननाया औ मोजां जायो आरो औ फिथाइ सामथायाइफोराबो बिदिनो आरो गासिबो जेनेबा खान्थाल थाइजौफोरा बो ओ गामिनि हाथायफोराव बिदिनो माखासे मानसिफोरा गाव गावसिनि न'नि फिफांनिफोरखौनो फानफैयो। ओमफ्राय सोहोरावथ' बिदिखौ गोबां खम नुयो नामा? बा बाहेरानिफ्राय लाबोनायखौसो फानजोबो थाइजौफोराथ' बिदि गासिबो बाहेरानिफ्रायसो लाबोनायखौ फाननाय नुनो मोनो नङा होमबा? आरो दा लिसु खमलाफोरनि बोथोर फोरावबो बाहेरानिफ्रायसो लाबोनानै फानो सोहोरनि हायाव नाथाय जोंनिया गामिनि हाथायाव गामिनि बिदिनो जायफोरना न'आव दङ बिसोरो फानफैयो नङा होमब्ला?
जारालाय ना जा दां ना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ
औ